हेलौ औ खोनादों।
दे बिदिब्ला जोङो जोंनि ब जिउ जारिमिननि गोदो माबादि सोलिदोंमोन जोंनि बरफ्रा आरो दायो माबादि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जोङो सुंद'यै सावरायगोन नोंथाङा हागोन ना? ओ दे बिदिब्ला जोङो रायलायनि। जों जेब्ला नायो जोंनि बर'फोरा ओंखाम जानोब। ब्लाबो गावनि ओंखाम जानायनि थाखाय अर'नबारियाव थानानै बिफांआव बंफांखौ। लायनानै बन सिननानै ओंखाम संनाय बेबायदि हुदा दंमोन आरो बेबायदि खालामनानै ओंखाम जानो गोनां जायोमोन आरो थिग बेबायदिनो गोदो जोंनि बरफोरनि नफोरा आरो थिं ओ थोरहिदों लुना बेबादिनो ममेन्ट जे बेखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगाव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो जे बेबायदिनो गोबां बर'फोरा जौगाबाय आरो जों जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो सोरबा फाक्कानि न आरो थिं बेबायदि न लुनानै थानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जेब्ला जों नायो गोदो अब्ला जों नुनो मोनोमोन जे जोंनि बरफोरनि जि लामा बेफोरबो मोजां नंङामोन आरो ओ लामाफोरावबो थाबायनो गोनां जायोमोन आरो लामा दबग्राफोरा मोजां नंङामोन। बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा थाबायनायावबो उसुबिदा जायोमोन बेफोरखौ जों नुनो मोनो। अब्ला दा नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि जि गोदो माबादि
फंनैसो बुंनो हागोन हागोन उम लां बे समाव बुंनोसै न नोंथांङा जे बाथ्राखौ बुंदों सैथोआनो बाथ्रा बेफोरो जोंनि आजै आजौनि मायबा एबा गोदोनि बाथ्राफोरखौ माखासे बुंनानै होबाय माबायदि बर रायजो राजा बरफोरा रायजो जादोंमोन बिनि बागै बुंबाय मोजां जादों आरो आंबो आंनि समनिफ्रायनो आंनि बैसोनिफ्राय लानानैनो आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय लाबाय
औ